हेलौ हेलौ खोना
हालौ ब्र खोनादों?
खोना खोनादों नोंथां उम। हेलौ खोनादोंना उम खो खोनादों आसोल। नै ओरैनो दंलाबायो नोंथां। जिरायनानै दं नै। औ ओरैनो नै माथावरियाव। से बार जाला
आथसा सा सा ओंखामफोर जाखांबाय नामा?
ओंखाम गैया जाथ'वाखै।
जाथ'वाखै ने?
ओहो।
माथो ओंख्रि संखोनो दालाय?
ओंख्रिया माबासो संदों ओ आलुजों सवाबिन आलु सवाबिन।
आलु सवाबिन ना? बेदरफोर गैया?
गैया बेदर गैया दिनै।
बेदर लायथ'वासैने?
उम गैया बेदर लायनाय जायासै दहाय सानावसो जादोंना बेदरा ओंखायनो दा जाथ'नाय जायासै। ओमफ्राय
ओरैनो जाखांबाय दासो सोनै जाना नै ओरैनो नै एसे लामा लामा बेरायलाबायदों।
आराम बे
आराम औ मोनाबायना औ औ एसे बार जानसै थान्दानो। न' सिङाव थानो हायालै बिराद गरम।
दा बोथोरा गरमनिफ्राय दा बोथोरा गरमनिफ्राय गरम जाबायना।
औ ओरै फांखा होआबा थानो हाया आं ओंखायनो दसे निसारेल बार जानो नागिरदों जादों एसे थान्दानो बारबो खोलो खोलो बारदों नै एसे
थान्दानो ना
औ थान्दानो
उम जोंथिबो एसे थान्दा बार बारदोंनै
उम हम
खबर सबर मोजां दासान्दि?
खबरा मोजाङानो दासान्दि
मोजाङानो दे
औ मोजाङा नो दङ नोंनिया
आंनाबो बिदिनो मोजाङानो एफामाने गाज्रिबो नङा बोथोरानो बेनोसै
माथो होनबाव
माथो होनबावनो गाज्रिजों ओंखारबा गाज्रि जालाङो मोजां ओंखारबा मोजां जालाङो ओंखायनो
औ मानसिनि जिबन सो जाहैबाय ना
थासारिनि सोलोंलांनांगौ जाहैबाय औ औ थासारिजों सोलिफानांगौ जाहैबाय
औ औ ओरैनोथ दालाय मा ओंख्रि जादोंमोन दा?
दा? दा माबासोमोन ओख्रियानो आलु पथलसोमोन ना बाथ
ओ
ओंख्रिफोरानो गैयालै दासान्दि
है जायो बेनो सोलियो
दइ सानाव जाबाय बेदर औ दय सानाव जाबाय बेदर दाखालिनिफ्राय बेदर जागासिनो नै दा मिरामिस जाबाय दिनै
सम सम मिरामिस बो जानांगौ गेजेर गेजेर
गाहैलाबायाखै जेरावबो
बेरायनाया ओहो गैया दासान्दि बेरायनाय जाथवाखै गाबोनसो बेरायहैनाय जागोन ओहो बेरायनाया दासान्दि बेराय जाथवाखैमोन ओमफ्राय गाबोनसो बेरायनाय जागोन आरो
एम उम अहायटि बेरायगोनदा
गाबोन बे ओरैनो माबा बे ओ कक्राझार जिल्लायाव मोनसे माबा दङ ना सरलपारा पिकनिक
अ ह ह
बेयावनो थांनोसै जनो लोगोफोर दङ लोगोफोर माखासे ओमफ्राय ओरै आमाइमोन दं आरो आरो ओमफ्राय दा बेजोंनो सोरजों ज बेरायहैगोन आरो गाब
औ औ
ओरैनो एसे लावखार ओंखाम जानानै
उम मोजांलै बे जायगाया सरलपारा
उम दैगु
फेसबुक इउटुबाव नुबाय थायो बयबो बेरायहैयो गैयो
औ एसे एसे थान्दा दैयाव दुगैनानै फैनोसै
उम औ
मानसिफ्राबो माथ बिराद थांसोगारो जोंबो खनसे थांनानै नायनायनि
उम उम थांनांगौ
उम औ सेंग्रा सिख्ला औ औ सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला फ्राबो बिराद थांसोगाराथारो माथो
जोंबो थांगोन एसे उनाव लोगोफोर लोगो लालायगासिनोखा बे जायगायावनो औ
मालाबा सम मोनोबा
लोगोफ्रा लेंगासिनो औ सरलपारा सरलपारा थांनो लिंगासिनो मालाबाथ थांसै दे खनसेनो औ एसे पिकनिक जाना फैनोसै औ एसे दुगैना फैनोसै जे लांबाखानानै एसे नाबो सारना जाबोनोसै सरलपारा दैैयाव
जायो खम मोजां जागो खम औ फ्रियावनो मोनबोगोन ना आराम नो नायाबोथ जा मोजां मोजां जा थागोन बे बिनि नाया
ओहौ मिजेम जालायबावगोनसो नायाबो
ओ
ओरै बु थानि दै फैदोना फ्रेसनो
ओ हाजोनि दै हाजोनि दैनिफ्राय गुस सु दै बोह फ्राय फैनाय
जिरि जिरि बोहै नाय ना दुगैनोबो मोजांनो बिरादनो स्राय स्रायनो अन थाय दङ आराम गोजोमना थाबाय थाथावथाव
थान्दा नोना मालाबा ओरै इसे गोजानफ्राव बेरायहैला बायजागोन ना
बेरायहैनांगौ ज' थांसै मालाबा गारि लानानै गारि भाराफोर लानानै थांसै औ
औ थावांफ्राव थांलाबायजागोनना इसे
उम
खारफोरजों आराम जायोना
औ खारबार लादो थांसै ओम अखाबो सिला सान्दुंबो नां ला बोथोर गाज्रिबाबो जेबो नंला खार सिङाव थानानै आराम बेरायबाय था
औ
खारसिङावनो उन्दुना था अखा हाबाबो
औ
बिदिनोसै आरोना सम सम बेरायनांगौ जानांगौ लोंनांगौ इन्जय लानांगौ लाइभआनो बिसै थासारियानो बिसै औ ओम
गोजोन्नाय लायाबा बोरैथो खस्थल खालामनाय बि आरो ना नङा ओमबा इसे बेरायनानै गोसोनि गो दोननायबो लानांगौ बारहावा जानांगौना बाहेरानिखौबो
बायहानिबो जानांगौ गामिनिखौबो जानांगौ औ
औ उम
नफ्राव ओमफ्राय गाैबो मोजां दंजोबो
दा नखराव मोजाङैनो दङ दासान्दि
मोजाङै दं ने
औ
थिगैनो दं‌ जोंनाबो गाससिबो
ओ ओ औ
ओमफ्राय बे नोंसिना बिदैयालाय माथो मावगासिनो दासान्दिलाय
बे दासान्दि जेबो मावाखै बियो मावनाया ननिनो खामानि मावगासिनो एसे एखे एनै नआवनो
न'नि खामावनि मावदों ने
न'निनो खामानि न' नो सिया ओ टेबोल बानायगासिनो दं आ रो बायजोआव गैया मावनाय जायाखै दा
नआनो हाबाय नोंसिना नलुबाय थानाया?
न‌'आ हाजोबाखै ओमफ्राय आद्रा जानानै दं आरो गेजेर नांनाय बाय दि जाबाय ओमफ्राय दंबावो आरो खामानि दंबावो आरोबाव बायजोआव ओरै सिंजोंथ खथाखौथ हाजोबबाय। ओमफ्राय सानि दङ आरो बे हाब्लांजों आरो नायब्लांजों मावनो मोनाखै बेखौ औ।
लासै लासैनो लुदो। थाखा फैसानिबो खोथा थायोना औ थाखा फैसानिबो खोथा थायो। ओंखायनो लासै लुदो लासै कमप्लेट खालामदो
औ औ।
ओमफ्राय नफोर हाबा नोंसिनाव? जाया होमबा?
औ जायो।
नोंसिनायाव थाङैयाबो गोबाव जाखाबाय थांनोसै मालाबा।
आराम बेरायफैदो दा नै थाइजौबो दङ नालाय दा थाइजौ जाथावथाव फैजायो। माने नै दा थाइजौ मोननाय बोथोर जाबायना थाइजौआ मोनहां गासै
उम दे थायजौ फिथाइखौ फोमोनना दोन इसे बुरजानो जाहैनो औ औ औ लोगोफोर लाना थांनोसै सानैसो।
औ औ।
आराम जाना फैनोसै।
बोथोरनि
बोथोरनि औ बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जायाबा बोथोर थांबालाय बहा मोन
औ बे बोथोर गोनां समावनो जा खानांगौ।
गाव गावनि बोथोरावनो
औ औ। दानाबा जोंनावसो खान्थालथ गैया जाबाय जोंनाव खिन्थोबा
खोनाया
खान्थालसो गैया जाबाय जोंनाव दानाबा खिन्थु।
खोनायाखै
खोनादोंना
औ दे बुंफिन दे
उम दानाबा जोंनाव खान्थालसो गैया जाबाय होनदां
ए खान्थाला
उम खान्थालखौसो मोनजानाय नंला दाना उम ओमबालाय नोंसिनाव मालाबा ओ खान्थालखौ नों
औ औ देनां राबा लिंहरसै आं रा आजों गुथुंथुं
मोनबा जोंनाव थाइजौखौ जाफैगोरदो।
ओ